हेलौ खोनादों दा
औ खोनादों।
औ ओ दा मा खालामगासिनो नोंथाङा?
दाथ' फ्रियनो दङ
आ होमबा बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन दा
औ हागोन रायलायनो।
औ माने बैसागुनि सोमोन्दै माने बैसागुआ माने माबोरै फालियो माबोरै मायो नोंसिनियावहाय माने बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होनो हागोन।
हागोन हानायाथ'
अ दे होमबा नोंथाङा खोन्थाना होदो ससेनो।
बैसागु मानेथ' बैसागुआ जेनबा बर'नि हारिमु हिसाबै जों बर' हिसाबैथ' फालिखांनांगौ बे मोनसे नियमखा। बर'नि हारिमु हिसाबै बिदिनो जोंबो फालियो। जोंबो मोसायो गोदोनिफ्रायनो ओन्दैनिफ्रायनो मोसाबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय दासिमबो फालिबोगासिनो। इयुनावबो फालिलांगोन आरो मानोना बे मोनसे बर'नि हारिमु
औ
रहायै हारिमु जोंनि हारिमुनि मोनसे नेरसोन बेयाव जोंनि गोबां बर' हारिमुनि जोंनि हारिनि जेनेबा गोबां खामानि सानथौ थि बा बाथ्रा आरि गाननाय जोमनाय गोबां सिनायथि जाया होननो मुलुगाव नुसारनाय इफोरबायदि
अ
थायो जेनेबा ओंखारो जेरै गाननाय जोमनाय ज' ज' मोसानाय गेजेराव गेदेरफ्रा उन्दैखौ बोर होनाय उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमनाय
औ
बेफोरनो
औ बेखौनो बैसागु होनो आरो ना औ
न'खर न'खर हाबै हाबै मोसानाय
अ
बे आरो नोंसिनि साइडनिफ्राय एसे
जोंनि साइडआवबो बिदियानो आरो बिदि ज' ज' ज' ओंखारनाय मानायनो ओमफाय जोंना बिदि आरो आलदा आलदा ओंखारो बे जोंना गथ'फोरनिया गथ'फोरनि आलदा बे सेंग्रा सि ख्लानिया आलदा इदिनो बोराय बुरैफोरनिया ओमफाय बिहामजोफोरनि ओमफाय गागिफोरनि इदि आलदा आलदा ओंखारो आरो जोंना माने इदिनो आलदा आलदा ओमफ्राय जोंनि गामियाव बिसि आलदा आलदा ओंखारो आरो गामियाबो एसे गिदिर नालाय जों गामिया माने बिदिनो बुरजा खालामनानै जोङो माने आलदा आलदा खालामामनानै जोङो बिदि ओंखारलायो आरो अ नोंसिनिनायावहाय बिदि आलदा आलदा मोसायो नामा
जोंनियावबो मोसायो मोसानाया माने बर'नि हारिमु हिसाबै सब गामिजों सब गामिनि फालिनाया एसेबाबो एसे बेलेग बेलेग जालायो नालाय जोंनि गामियाबो एसे एनै बेलेग जायो।
औ गावबागाव गामिनि बिदि थाबाय आरो।
औ गोदोनिफ्राय माने बहत आपग्रेद जाबोबाय गोदो ज' ज' मोसायोमोन। दा नखर फेमेलि बांनायनिफ्राय बांबो गासिनो ज' ज' ओंखारबा सोला आरि जायगा थोयि जायो। बेफोरनि थाखाय माने एक्सट्रा एक्सट्रा एसे ओंखारनाय जायो गोदोनि दिनाव ज' ज' ज' ज' ओंखारलायोमोन नाथाय दानि जुगाव एसे मानसि आरि बांनायनि सायाव एसे आलदा आलदा ओंखारनो गोनां जायो हिन्जावसाफ्रा हिन्जावसाफोर बेलेग हौवासाफ्रा हौवासा फसाफोर बेलेग एबा बोराइ बा बोराइफा बोराइ हान्जा गागि हान्जा बेफोरबायदिनो जोंहाबो बेफोरबायदिनोसे सोलियो एसे जेनेबा होमबाबो बैसागु थ' नामा नामाथ' बैसागुखा होमबाबो बयबो बैसागु एखे फालियो गाननाय जोमनाय गासिनाबो एखे। थेवबो माने रंजानाय हिसाबै गासिबो एखेयैनो रं जायो खिन्थु इसे माबा जायो आरो
औ
एसे माने ज' ज' हिसाबै थानाय हिसाबै माने एसे जायगा थोयि हिसाबै जानाय लोंनायफ्राव माने एसे बारा जानायनि हिसाबै एसे न'खरनै न'खरथाम आरो। लोगोफोरनाव बेरायनाय मानाय बेफोरो माने गोदोनिफ्राय एसे आपग्रेड जाबोदों आरो।
औ
दाना नोंसिनिखिजाय आरो बैसागुनि नाम हिसाबै जानाय लोंनाय बेफोरो
औ जोंनियावहाय। जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो बैसागुआवहाय बिदिनो फिथा सौरायफोरबो जोंना एसे जायो आरो। ओ बेजों लोगोसे जे जौ लोंनाय बिदिनो माइब्रानि जौ जे बैसागुनि नामावहाय जोंङो लोंगो आरोे
औ
बियो संनानै बेखौ बोराय बोराय बिदिनो सोर सोरबा लोंग्राया लोङो ओमफ्राय सोरबा लोङैफ्रा लोङो आरो खेबसेफोर बिदिनो बेलेग माबाफोर होनाय जायो आरो। बै जोंना बोरायफोरनो माने बेखौ होथारनांगौ जायो आरो ना बैसागुनि नाम माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोनायखाय माने बै फालिबोनाय जे गोदोनिफ्रायनो जोंहा माने फोथायबोनाय दंखायो नालाय ओ बैफोर माइब्रानि जौ लोंनाय बिदिनो माथानिफोर बिदिनो लोंनायफोरखौ जों माने बानायबोबाय थानो आरो जे नोंथांमोननियावहाय माने जौनि अनगाफोर माबाफोर बेलेगफोर जानाय लोंनायफोर फालियो नामा?
जोंनाबोथ बिदिनो बर'नि हिसाबै जानाय लोंनायाथ गासिनाबो बयनाबो एखे जाखायो जेरै मायब्रा आरि लोंनाय बेदर फिसा जानाय आरो। मोसौ थुखैनाय बेबो बैसागुआवनो बैसागुआवनो औ खुंखा गोखा जानाय बे। बेयो मोसौ थुखै खालि जोंनि संक्रान्थि खालि जों माने फोथायनानै जेनेबा गोदोनिफ्राय फालिबोनाय बे बेखौ जोङो एकस एकथा मैगं आरि बुथुमनानै जोङो बेदर फिसाफोर माबानानै संनानै जोङो माने गोदोनिफ्राय फालिबोनानै जायो आरोखि माने जोंहा बे जानाय याव मोनसे फोथायनाय दं कि एकस' एकथा मेगं होनानै जाबा जोंनि माने जाखिनि जोंनि बोसोरसेयाव जिखिनि फाब मावनाय एबा बेरामफोर माबानाय बेफोरखौ जोङो खारो माने जाहादे एक्स' एक था मैगं मोनसे मुलि बायदि मुलिबाय बे माबानानै जोङो फोथायनानै बेखौ जायो आरो आरो बेजों लोगोसे माइब्रा आरि जुमाय संनाय गोबाव समनिफ्रायनो बोसोरसे गाहामनि ओमफ्राय सय मास सात मास बेफोरबायदि सिगांनिफ्राय जोङो माइब्रा आरि संनानै जुमाय फिसिनानै दोननाय बेफोरखौ लोङो जायो रंजायो बैसागु बैसागु बोथोरखौ फालियो बे बेफोरनोसै आरो बर'नि नियम हिसाबैया गाननाय जोमनाय देलायनाय मानाय बेफोरजों लोगोसे जे जानाय लोंनायाबो माने जोंनि दा बैसागु हारिमुआव मोनसे गोनां आरो मोनसे
ओ नोंथांमोननियावहाय माने बैसागुनि अनगा माने जे बैसागुआवहाय माखासे माने गामिफ्रावहाय गुबुन गुबुन बिदिनो गामिफ्रावहाय बा गावबा गाव गामिफ्रावहाय मोनसे खेलाफोर गेलेनाय जायोना जे गोदोनि दिनफ्रावहायबो जेरै गिला गेलेनाय बिदिनो खिखरखोर गेलेनाय। स' नाथाय जों माने बैफोर गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो। बे दानि नोंथांमोननि गामियावहाय बे खिखर गेलेनाय बिदिनो गिला गेलेनाय बिदिनि अनगाफोर ना बेखौ गेले गेलेयो नामा नोंथांमोननियाव
ओ जोंनियाव बैसागु हिसा बै जों बेफोरबायदि गेलेनायखौथ' जोंनियाव जाया। खिन्थु गेलेनायनि अनगा जोंना इस एसे एनै फांसन आरि खुंनाय जायो। बे माने गोदोनि बहुत फुरुना माबाफोरखौ जोङो बोखांफिननानै एसे एसे माबा फायो आरो बेफोर जाहैबाय खेलाफ्रा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जाबोबाय थानाय फैबोबाय थानाय नङाबा आं आबै आबौमोननि नो फैबोबाय दा बेफोरखौ माबाखांनानै जोङो दानि मुगाथ' माबायदि मुगा मिथिखायो बयबो नङा होनबा? गाननाय जोमनाय निफ्राय लानानै जानाय लोंनाय आरो फरायनाय लिरनाय बहुत आपग्रेद जाबोगासिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानै जोङो माने उम इयुननिखौ साननानै जों गामिनि गथ' गथायफोरखौ साननानै जोङो गामियाव मोनसे बैसागु मेला होननाय जायो जों बेखौ जोंनि बर'आव जों बैसागु जोब था बिदाय होननानै जों फालिनाय जायो बेनो जाहैबाय जोंनि बैसागुनि जोबथा फालिनाय बेयाव जोङो गेलेनाय खारनाय बारनाय मेथाइ खननाय माखासे हारिमु नेरसोनथि सोरखौबा इस्पिफनाय आरो जोंनि गामिनिनो फंबाय बिनानाव मेट्रिक मेट्रिक पास जागोद हायार सेकेण्डारि पास जागोद सोरबा ग्रेजुवेट जागोदान सोरबा आरो एम ए खमफ्लिथ जागोदान सोरबा साो साख्रि मोनगोदान बेखौ जों गामियाव आ आर'नाइ आरि होनानै जोङो बरायो मानोना बेफोरखौ जोङो बेफोर खौ बरायनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंना माने इयुन जोलैफ्रा माने साब फिन हामसिनै नाजाथों जोंबो मोननो हाथों थों बेफोरबायदि जों गामिखौ नोजोर बोनानै बैसागु फालि बैसागु जोबनो हिसाबै जोंङो बैसागु जोंनो लोगोसे बे माबाखौ जोङो खुंनाय जायो आरो हारिमु हिसाबै जोङो ओमफाय बिदिनो खारनाय बारनाय गोबां खेला होनाय जायो बेफोरखौ खौ बुंजोबा दा बुंजोबनो हानाय नङा आरोखि जा बेखिनियानो आरोखि नोंसिनि आरो नोंसिनिथिं बेफोरबायदि बैसागु मेला खुंनाय मानाय बेफोरबायदि नोंसिनिथिं
औ जों जोंनि गामियावबो बिदि औ जोंनि गामियावबो बिदिनो खुं खुंनाय जायो ओ मानो होनोब्ला जोङो माने हारिमुजों लोगोसे जे माने जोङो सोलोंथाइखौबो माने जोङो जौगाहोलांनो थाखाय माने बैफोरखौ जोङो माने माखासे जोंनि गेजेरावहाय माखासे गोमालांनो हमनाय जेरै मोसानायफोर जोंनि दोरोङारि मोसानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय ओमफायो मेथाइखौ खन्नाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय माने बैफोरखौ बैफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय माने बैफोर मेलाफोरखौ खुङो आरो माने जोंगामियावहाय आरो बेजों लोगोसे से माने जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो माने बिदिनो खाथि खालानि फ्राय माखासे गोरों गोराफोर सुबुं लाबोनानै माने बिदिनो मोसानायनि सोलोंथाइनि बे जौगानायनि एसे माबाफोर गियानफोर होयो आरो जे जोङो बेफोरखौ रैखा खालामनांगौ। जे जोंनो इयुन जोलैफोर फोरनो माने बैफोरखौ जोङो फोरोंलांनांगौ जोङो बेखौ जोङो खुंनाय जायो आरोना।
औ इयुन जोलैखौ ननायहरनायानो जोंनि थांखि नङा होनबा जोंनि बिबान होनजायो जेनेबा
बिबान होनजायो ओं। नंगौ माने हारिमुजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो लांफैनाया मोजां आरो माने।
दा बेखिनियानोमोन। औ गोजोननाय
ओमफाय नोंथांमोननियावहाय जेनेबा सोलोंथाइ बिथिंखौ नाहरबा नोंथांमोननियावहाय जेनेबा बेसेबांसिमसो जौगाखो बायदि?
जोंथिंथ' जौगानाया जौगानाय बायदियानो हिसाबै जौगानायखौनो होननांसिगोन मानोना। गामियाव हिसाबै जोंनाव गोबां बि एफ पास एम ए पास आरो हाय सेकेणडारि मेथ्रिक गोबां आरो साख्रि मावनायबो गोबांफोरबो दङ। बेफोरबायदिखौ नाहरनानै माने जों जोंनि गामिखौ एसे डेभेलप
अ औ सिगांनिफ्राय सिगांनिफ्राय नायनानै आरोना सिगांनिफ्राय नायनानै ज बेसेबांसिमसो जौखाखोबायदि माने
दा बुंनायाव जौसे जौखोन्द जौसे जौखोन्दो रंजोबाबाबो दाइनजि गुजियाथ' थांबाय होनजायो दा बेखिनिसिमाव दा आवगायनानै दंथ'यो आरो
औ जोंनावबो बिदियानो जौगानानै दङ जे जोंनियावहाय माने गोबांसिन जौगाबाय होनजायो नाथाय जोंनियाव ओ माखासे जोंनियावहाय एसे बेखार थानायखौबो जों नुनो मोनो आरो ना ए ओमफ्राय बे बेखार थादोंबाबो बिसोर बिथांमोना माने गुबुन खामानियावहाय नांफबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। सोलोंथाइनि अनगायैबो जे जोङो सोलोंथाइजोंबो जोङो ओ जाफुंसारनो हाया जों बेखौ जों बुंनो हायो माने खाफालनि लिरनायसो खोन्था नालाय जे सोरबाया माने फरायनायजों जों साख्रि मोनो नाथाय सोरबाया फरायनानै जोंबो जों साख्रि मोनद्राया माने जोङो सोरबा सोरबा माने गावनि रोंगौथिजों माने बिदिनो अमा फाराम बिदिनो बयलार फार्म खुलिनानै जोङो बैफोर जिउ खांनाय जों राहाखौ नुनो मोन्दों आरो
औ बेखिनियानोमोन होनबालाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सम होनो सम होनो थाखाय सम होनायनि थाखाय
दे होमबा दोनथनोसै ना
ओ दे